हेलौ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
ओ-ओ-ओ दे
औ खोनादों
ओ ओ नोंथाङा गाब ओ गामि दङ ओरैनो ओ नोंथाङा गामिनि गामिनि सोमोन्दै बुंनो दे
औ जोंना थपिका गामि आरो ना
ओ-ओ
औ गामि होनोब्लाथ'
दे
ओ मा होनदों मोजां खोनानो नागिराखै
औ खोनायाखै
औ खोनाफिनलायबाय दे
ए दे।
औ।
ओं।
गा गामिनि जेनेबा मा मा फोरमायनांगौ?
गामि फ्राव लामाफ्रा दालांफ्रा माबायदि जाखो ओरैनो इसे खिन्थादो। गामि ओनसोलफ्राव उम।
औ गामि होननानै बुङोब्ला जेनेबा मोनसे थासारिखौ मोजाङानो होननांगोन बारहावाफोरनि मथे। ओमफ्रायो आरो इदि लामा बा माबा मोनसे ओ ओबावबा हान्थिनो थाखाय दैज्लां बोथ थोराव एसे उसुबिदा बेखौ नुहरो आरो आंबो। ओरैनो ओमफाय ओ गामिनि थाखाय ओ जानाय लोंनाय बा मेगं थाइगं न'नि बारियावनो थाजोबखानायखाय आं गामिखौ मोजांसिनसो नुहुरो। औ नोंथाङा माबायदि सानो जेनेबा
गामि होनब्लाथ' बेखौनो बुजियो गामि ओनसोलाव साबसिन बा बारहावाफ्राबो बाफ्राव मोजां मोनो अक्सिजेनफ्राबो मोजां मोनो मैगं थाइगंफ्राबो नागेर नानै मोनजायो।
नोंगौ दा।
गोसोबायदि गामि ओनसोलाव साबसिन जाबाय बारहावाफ्राबो टाउन एरियानि फ्रायबो साबसिन जाबाय आरो बिदि। गामि ओनसोलाथ' गामि ओनसोला जों ख्रुय ओ हौवानिफ्राय इसे जानखार खस्थ' मोनना लामा थाबाय दा लामायानो होन दालाङानो होन थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामनाय बेफार फालांगि खालामनाय होननाय सिगांनिख्रुइ एसे
बियो
उम।
मोजां खोनास्राया
बाय साब जाबाय एसेयाबो सिगांनिख्रुय
औ उम। एसे नेटवारक प्रब्लेम नामा नोंथांनिया बारा मोजां खोनाया खोनाया जादों हेल' हेल' नोंथां। खोनायासै इसेबो हेल'। हेल'।